हेल' हेल'
हेल'
औ
औ नोंथां दे बुंलाय
नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों।
ओ खुलुमबाय नोंथां गिबियावनो
औ खुलुमबाय खुलुमबाय
नोंथाङा फ्रि दङ नामा?
औ दङ दे बुंलाय।
अब्ला आं नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनो सानदोंमोन।
दे सावरायजागोन दे नोंथां।
ओ जोंनि ब'र फोरा ना ओ एमाव एबा एमाव बा जौखौ माबोरैहाय बानायनाय जायो नोंथाङा मिथिगौ ना?
मिथिनायाथ' आं बांद्राय गोथौयै मिथिया। अब्लाबो आङो जा मि मिथियो संरासनस्रा जा मिन्थियो आं नोंथांनो फोरमायनो हागोन दे।
औ दे अब्ला बुंनायसाय
जोंना एमाव बनायनोथ' गिबियावनो माइरंनि गोनांथि जायो नालाय। माइरंखौ सोमना लाग्रोनाय जायो आरो जोंनिया दैयाव सोमनानै दोनो दोननायनि उनाव उम नै घन्टासोनि उनाव बोखाङो आरोना माइरंखौ बोखांनानै दै सर'नो थाखाय बिथिं खेरखा खेरखा बाहायो, सान्द्रि बाहायो, संग्राय बाहायो। बाहायनायनि उनाव आरो देनो थाखाय जगार खालामो आरो जगाराव मा मा नांगौ होननानै बुङोबा, जोंनिया इथिंजाय मोखोना बिलाइ, एमाव राखेब, ओमफाय इथिंजाय दिंखिया बिजौ, ओमफाय आनारस बिलाइ बेफोरखौ होनाय जायो आरो ओमफाय आरो बिदिनो गुबुन गुबुन माखासे लाइफां फोर बाहायबावो आङो माने मुंखौहाय मिनथि जोबा आरो ना बांसिन एमाव राखेबजों ओमफाय मोखोना बिलाइ, मोखोना बिबार बेखौ मोजाङैनो मिथिगौ आरो सि सिनायगौ आरो बिथिंजाय आनारस बिलाइखौबो मोजाङैनो सि सिनायो। रायमालि होननानैबो बुङो। जायगा जायगा गा बेनि बिलाइफोर फोरबो होनाय जायो आरो आरो माखासे हाग्राफ्राव दै, दैमा-दैसाफोराव जे मानलायोना बिबारा एसे गुफुर गुफुर बारो मानलाग्रा बि लाइफां आरोना बेखौ मा मुं होनोमोनथाय? बेखौबो होनाय जायो आरो ज लगायनानै। ओमफाय बिदिनो उवाल गाहेनजोंहाय देग्लियो आरोना। ओमफाय दैखांनायनि उनावहाय बिदिनो सालिनायबो जायो दालाय खर थायोना।
औ
माइरंखौथ' देजोबनो हाया नालाय। देग्लि जोबनो हाया। ओमफ्राय सालिखां सालिखां माने खरखौबो देफामजोबो आरो देफामनानै उनावहाय दैजों मि मिक्स खालामनानै ओ गथा गथाबो बानायो ओमफाय आरो बे फि फिया बायदिबो दाब्ले -दाब्ले गल गल बिदिबो बानायो आरो मोननै। रोखोमनि बनायो आरो ओमफ्राय आरो एमाव खालामनो थाखायथ जोंना गिबियावनो एमाव जोलै नांगौ ग्रोगो आरो। जोलै माने एमावखा आरोना एमाव बिदि लदा लदा खालामनानै दोननाय फुराना गोजामखा एमावनि गोनांथि जायो बेखौ जोङो एमाव जोलै होननानै बुङो। ओमफ्राय बिदि खालाम खांनायनि उनाव गथा गथा गल गल खालामखांनायनि उनाव जोंना सान्द्रि संग्राय नङाबा सान्दांगा जुदि बुरजाबा सान्दांगा गिददिर ओमफ्राय बिदिनो संग्राय नैबे बिदियावहाय दोनो‌ आरो दोननानैहाय बै एमावखौहाय जोलैया बे माव जुलिखौहाय फुरा माने खामफ्लायफोराव नङाबा बिदिनो उलारफोराव देनानै गुन्दै खालामनानै ओमफ्राय बेखौ सारै सारै होयो आरो ना बे एमावनि सायावहाय ओमफाय बिदिनो खोबफबनानै जायगा जायगा एम्फौ जायाथों जाहाथे बिदि होननानै जोंनिया बै मा होनो दिंखिया बिस दिंखिया मिन्थिगौ ना नोंथाङा बे बिस दिंखिया बिलाइजों माने सायाव खोबनानै आरो बिस दिं सिखियानि सायाव आरोबाव जिगाब खोबनानै गोजां बोथोरबा आरोना आरो बस्था खोबनानै ओमफाय साहाफोराव आलायनानै दोनङो आरो जोंना बैसां बायदि खालामनानै दोनथों थायो नालाय जायफोरा देबाय थायो माने बिसोरो बैसां बायदि बारायनानैबो दोनो आरो ओमफ्राय बे सायावनो थिखोनानै दोनो नोंथां। नोंथांमोननिथिं लाय लाय बायदि खालामोबा?
जोंनिथिंजाय ना जोंनि थिंजायबो बिदिनो नोंसोरनि दिनि एखेफ्रामनो हब्लाबो एसे आलादा आर ना आं मोनथिनायावहाय गिबियावनो माइरंखौ सोमनानै दोनबाय आरो बेनि उनावनो घन्टा बा थाम घन्टासो उनाव देखांनानै बेखौ एसे मो दैजो सुबाय आरो बिनि उनावहाय जा नांगौ एमाउन्टनि थाखाय मोखना बिलाइ एबा बिबार बिदिनो खान्थाल बिलाइ खुसेर बिलाइ आनारस बिलाइ बेफोरखौ एसे एसे लानानै बिदिनो दिंखि एबा उवाल देनाय जायो आरो आरो बिदिनो गुन्दै माइरंजों-माइरंजों जमा देफाबाय देनानै आरो बिदिनो गुन्दै खालामनानै बिदिनो दै होनानै मिक्स खालामबाय लारु लारु बानायनानै बिदिनो मोजां जायगायाव खोबनानै दोनबाय गोलोम बोथोरावबाथ सानथाम बा साननैयावनो जायो। अब्लाबो ओमफाय गोजां बोथोराव आरो सानबा गाहाम लायो आरोना बेयो राननो थाखाय बिदिनो मोजां लारु लारु बानायखांनानै जि गोबाजों जोंनिया खोबनाय जायो आर नोंथांमोननि दिंखि याजों खोबनाय जायो जोंनिथिंजाय बेफोरबायाददि बिलाइ जों खोबनाय जाया आरो नोंथाङा खोनादोंना? नोंथाङा खोनादोंना?
खोनादों दे बुंफिनलाय
जाय बिदि जेबो बिलाइजों खोबनाय जाया आरो ना लारु लारु बानायखांनानैहाय उम जि गोबा जों मोजां दाबसे मोजां जायगा बेयाव आरामसे दिखांनानै दोननाय जायो आरो जि गोबाजों खोबनानै आरो बिनि उनाव हाय सान्दुंआव साननै बा सानथामनि थाखाय बेखौ फोराननाय जायो ओम ओ गोलोम बोथोरावबा साननैफोरावनो जायो आरो गोजां बोथोरावबा सानबा गाहाम आलागै बेखौ सानदुुंआव दोननांगौ जायो।
औ
आरो बेनि उनावहाय बिदिनो बेखौ जौ संनायाव बाहायनाय जायो आ रो मोजाङै जुदि बे लारु ओ एमावा जुदि राननानै गोरा जायोब्ला। अब्लानो बियो जौ संनायाव बाहाय जानाय जानानै फैयो आरो।
औ नोंथांमोनहा न'आवनो जौफोर स एवनाय जायो संनाय जायो नामा?
जौखौथ' बिदि सानफ्रोमबो संबाय थाया मागो बैसागोफोर फैबा बेफोरबायदिनो संनाय जायो आरो
औ ओरैनो जेनेबा जौखौ नोंथाङा होनबाय मागो बैसागोफ्राव सौवो सङो होमबाना नोंस्रा ओरैनो माथानि सङो ना इदि मायबाफोर गुबुन गुबुन माइरंजोंबो
आ मोननै मोननै मोननै मोननै गुबुन गुबुन संनाय जायो आरो ना मा थानि आलादा संनाय जायो आरो माइब्रानि आलादा संनाय जायो
नोंथाङा संनो रोंग गौ नामा
आंथ संफेराखै अब्लाबो आङो इसे जेला जा मिथिगौ नों बिथांनो फोरमायनानै होनोसै अब्ला
औ औ दे फोरमायलाय
गिबियावनो आङो ओ माइब्रा माइब्रा जौनि बागै नोंथांनो फोरमायनोसै
औ औ जागोन दे
अब्ला गिबियावनो जोङो बे माइग्रा-माइब्राखौ ओंखाम बायदि संनानै ला ग्रोयो आरोना बिनि उनावहाय बेखौ आरामसे संखांनानै मोनसे प्लास्टिकआव मोजाङै बेखौ एर'ननानै एर'ननानै आरामसे बेखौ फेनस्रानानै लामना दोननाय जायो आरो जिहेथु एमाव बेखौ जोङो गुन्दै खालामना नै बा मि मि ओ गुनदै मिस मिस खालामजोबनानै सारनानै होनाय जायो आरो आरो बेनि उनावहाय बेखौ साननै हरनै बा अ हरनै गाहाम बेखौ बेयावनो दोननानै आरामसे खोबनानै दोननाय जायो बे प्लास्टिक फेनस्रा नानै आरो बेनि उनावहाय जोङो खान्था बा जायखिजाया मोनसे दोआव दैहु फोरावहाय बेखौ सोनानै दोननाय
सोनानै दोनो औ जोंनियाबो नोंथां इदिनो आरो जोंनियाबो इदिनो आरोना नोंथां थां बिदिनो जुमायखौहाय नोंथाङा जाबायदि बुंदों बिदिनो ओ बानायो आरोना संनाय जायो अब्लाबो जोंनिया मागो बैसागोफ्रावल' जौ बाहायो बिदि नङा आरो जोंनिया सावरि बादालिफोर जायोबा बिदिनो रायजोनि माखा खासे हाबा हुखा जायोबा आरो न'खराव माखासे खा मानि दामानिफोर लायोबा खामानि नि जायोब्ला अब्ला माने जौखौ बाहायो आरोना जोंनि जायगायाव बिदिनो जौ जौखौहाय जोंना सावरि होनबा बांसिनानो जोंना हाग्रा दाननाय न' उखुम ओलाबनाय आरो इथिं न'नि इन्जुर बानायनाय ओमफाय न' खुन्था गायनाय गलि बनायनाय आरो लोगोसे आबाद फोथारावहाय जाहाथे ए मोसौ मैसो बोरमाफोरा जाहाथे आबादखौ खहा खालामा इफोरनि थाखाय जेवरा बानायनाय आरो न'नि बिदि ए बाउनदारिफोरखौहाय जे जोंना गामियारि नालाय बिदि गोनो बिदि टाउन सोहोरनि बायदि माने वाल बा इथा बेफोरबायदि गाथिया आरो जोंनिया मा होनो औवा खाथिजोंनो बेरा हेबनानै माने नखौ दुंथेनानै दिनो आरोना बेफोरबायदि खामानियावबो हारसिङैथ मावनो हाया हाया नालाय नोंथां औ। बिदि मावनो हाया नालाय माने रायजोयैनो ओंखारलायनानै ज ज जाजाय माने मावो आरो आरो बेयाव जौजों लोगोसे जोना बेदरबो ना नाबो जुदि दङबा आरो बिथिंजाय थालिर फस्ला आलु मथर बेफोरबायदि फाजा होनानै जौजों लोंनाय जायो आरो सावरि आवहाय। नोंथां अब्ला समाबो जाना फैबाय नङा होनबा दोनथ लायनोसै नामा?